खोनादों ना औ औ खोनादों बेस्थ' नामा
दाथ' ओरैनो दङ बेस्थ' नंथ'वा
ओमफ्राय बे गायनाय फुनाय ना माब्रै रेडि जाबाय
जोंना दा नै हालेवगासिनो नोंसिनालाय
जोंनाबो बिदिनो ओरैनोथ' खनसे हालेवना दोनबाय ट्रेक्टरजों ओमफ्राय बिदिनो दै अखा नेनाय बेबायदि जानानै दंथ'यो आरो एसे
उ सान्दुआबो बिराद गोसा
सान्दुङाथ' होननांला अखायानो गैया जे
ओमफ्राय नोंसिनिथिं हालेवनायाव नांगोलजों हालेवो ना ट्रेक्टरजों बांसिन हालौवनाय जायो
हालेवनायाथ' नांगालजों हालेवनाय बर'फ्रा फ्राय हालेवलानो माथो नांगालजों बा आरो
उ
जोंनिया सावथाल गामि नांजाबनाय ना
उ
सावथालफोरखौ नुयो आरो नांगालजों हालेव बावनाय दासिम
आतसा
बर'फोराबो साफा सानैया हालेवो आरो हालेवबाबो माने मा होनगोन फुरा हालेवनाय बे खारायजेननायनिफ्राय फोमोनजासे बिदि हालेवला आरो
औ
जेन'बा ट्रेक्टर होग्रोबाय बेनि उनाव फोमोननाय समाव मोसौजों ओरैनो एसे होग्लिबाय माबाय बिदियावल' खायसे
आथिखालावथ' माने समा बिराद माबा बेसेन गोसा जाबाय नालाय बेखायनो रावबो जिब गजिग' हालेवला माने थाब थाब थाब थाब गायनांगौ थाब थाब दस्रा खामानियाव मावफिननांगौ बेबादि माने जाबाय आरो
माने गोदोनि बायदि नंला नालाय जायखिया माइ थाबानो जानाय बा ओंखाम मोनजाबानो जानाय
उ
बेखायनो दा एसे माबा टाइमफ्रा सोलायबाय खामानिफ्रा सोलायबाय बिदिनो
माने एकदम गोदोहायना जाहैबाय जानायनिल' मावोमोन आरो एकदम गोदोथारावहाय दाना नों दस्रा माइ गायनायनि अनगायैबो दस्रायाव फैसा खामायो सोरबाबा हाजिरा मावो सोरबाबा साख्रि सोरबाबा बिजनेस दा बेफोराव माइ गायखांबाथाय एकदम माइआव दुहुम दाहाम खालामबाय खेबसेनो खेबसेनो दस्रायाव थांलायबाय आरो बेबायदि
माने ओरै माइ गायनायाव गोदोबफबबाय थाबाथ' दस्राया थालांगोन दस्रा खामानिफोरा थालांगोन ओमफ्राय दस्रा खामानिफोरा थालांबाथ' दानि दिना गोदोनि बायदि नंलाना माइजोंल' सोलिनो हानाय माइ फाननानै सोलिनो हानाय बिदिथ' दानि माबाया ओरैबायदि दाम गोसा जाबाय दा सोलिनांगौ आरोना
औ
थाइसे थाइनै फैसाया फैसा बायदि नंला
दाना बांसिन बुंनो थाङोब्ला माइ गायनानै लाब खालामनो हाखाला मानो होनबा
औ
जोंना नै ट्रेक्टर होनाय हालेवनायावनो थांखायो नों खमावबो खनथाम हालेवो नङा होमबा
औ औ
खोनथाम हालेवबाय आलि खोनायाव फैसा थांबाय नोंहा नोंथ' हारसिं फोजोबनो हायाना आरो बेजों लोगोसे नै माइ खामला होनाय गायनाय गायनायनि होबाय फुनायनि होबाय दा बेयावनो थांखायो आरो बिरादनो नों जेनेबा बिदिनो माइआ मोजां जाब्लासो खारलाब जाबाय खिन्थु माइआ बिदि मोजां जायाब्लाथ' नोंहा बिदिनो आरो आथिखालावहाय
औ बिदिनो हा मोजां माइ एसे मोजां जाग्राफोराना एसे माबा थाबाय आरोना बे मारुहा बारा मोजां माइ जायैफोराथ' खायसेना लससो जायो होननाय खोनायो माथो
औ
बिदि ट्रेक्टर होनाय खामला होनाय बायदिफोरखौ हिसाब खालामजोबोबा
बेनिफ्राय नैबे मा होनो
औ
जोंनाथ' बर'आव मा होनोमोनलाय बेखौ मुलि होनानै गायाना जेबो मुलि होआ जेबो इफेक्टिभ जेबो रासायनारि बेफोरबायदि होआ नालाय दा बेखायनो नेचारेल जेखौ रज'यो जेखौ गायबाय फिथाइ थाइबा थायबाय थाइबा थाया जेबो मुलि थुलि गैया नालाय बे ओंखायनो बांद्राय बेबाददि माबानो हाया आरो दिहुननो हाया आरो माइखौ जेनेबा बिगासेयाव बिबांनाखि महन दिहुननांगौमोन बेबादि दिहुननो हाया आरो।
हासारफोरबोथ' होनाय होखायानो बांसिन
हो होनायानो जाखाया नों खेनसे गायबाथाय गायबाय ओमफाय जेन'बा बै माबा हाग्राफोर जाबा हाग्राफोर फुना होनाय आरो बिदि
औ औ ओरैनो गोबोरखि हासारफोरखौनोथ' बाहायखायो बांसिन
दुब्लियावनो मोसौ खाखायो नालाय बेनो बेल' होननानै बुंजायो आरो हासारखौहाय दस्राथ' ओरैनो गैखाया बादि नुहुरो जेनेबा रावबोथ' होखाया नालाय
औ औ
उम दा अनेक चन्ज जाबोबाय आरो माइ गायनायफ्राव मानायफ्राव आरो जेन गोदो जेनेबा नांगोलजों हालेवनाय टाइमावहाय
औ
ओ बे गांसे मा मोनोमोन ना गांजेमाया मिथिगौना औ बे गांजेमाखौ दा बै ट्रेक्टर हालेवनानै बै बिदै दैनायफोरानो बुफ्लेनानै माने एरलानो बे बुस्थुआ माने औ बेबायदि आरो
थ टाउनफोरावबोथ' बहुद बहाानग्रा जाबाय गांजेमाफोरखौ माने बहा बहानिफ्राय मोनना लाबोयो बिराद दाम गोसा फानो
मानि‌ बेयावहाय बेनाव माबा प्रटिनबो दं होनदों नामा बे इनसेक्सफोरनि मादावहाय प्रटिन दंनायखौ आरो एसे गोसाबो ना बुस्थुआ
गोसा औ माबा मोनसे बोरैबा मोदोमाव
औ औ बे मोदोमनायखौनो एकदम बरिया बे माइ माइ गायनाय टाइमावनो जेब्ला गोदो ओ नांगारजों हालेवोमोन ना बे नांगालजों हालेनायाव गांजेमा बाथोन देलायनानै लांबा एकदम दुब्लियाव बिदि ओंखाम खहबलायनाय जानोसै आरो बिदि ओंखाम सोमनायजों एकदम ओरै दुब्लि बारियावथ' बिराद बालखो खख्ल नाङा एकदम बे समाव खानाय बिरलायलायनाय बे गांजेमा बाथोनजों ओंखाम जायोमोन आरो
ओंखामाबोथ' बै माबासो जायोना बांसिन बांसिन बै समावहाय जोसा ओमफ्राय बे आसु रुनाय बिदि जायोना बे आसु रुनायफ्राथ' सोमनानै जानो मोजांसिन जायो
औ एसे माबा एसे गोदैहां माहांना आरो मोदोमनायबो बिदि दा खिन्थु बिदि गैला ट्रेक्टरजों माबा बेलासि जि मोनायावसो हालेवजे
औ टाइम गैला माने
औ लाइटजोंसो हालेवोदाना आरो सान्दुंङाबो जिबायदि जाबाय खामख्राब जोबखायो एकदम ओंखायनो दा बिदि हाला गोदोनि बायदि
औ दाना गाैबो जिनिसखौनो कमारसियलाइस खालामनो थांजोबनायावनो थांजोबनायावनो गोजाम माखासे जिनिसफ्रा गोमालांनो नागिरबाय आरो
औ
जेरै जोंना माइ गायब्ला नांगोल जांख्राफोर जायोमोन नांगाल जांख्राफोराव जेरै हाब्रु फुनलायनाय जायोमोन दा जेन'बा बै नियमफोरा लासैनो गोमालांनाय बायदि माबायाव थ थांबाय आरोना दा
औ
जेन'बा नांगोल जांख्रायाव मोनसे ज' सावरि जालायनाय नियम दंमोन जे
औ दाथ' बिदि गैला बे नांगार जांग्रा बायदि सिस्टेमा नों खामलाफोरनो दैलि स्प्राइक टाइम टु टाइम स्प्राइक जिखुनु बे कल्डड्रिंक्सफोर आरो ओमफ्राय साहा आरो नों बबेनिफ्राय गोजानबा नोङो अट' बा टट' भारा लायनानै लायखानांगौ
औ माने गोदोनि बायदि होसो होसो थाबायनानै थांनानै गायहैलाना नोंखौ गारिजों लायनानै आराम गारिजों दोनहैनांगौ बिदिसो
जोंनावबो खिन्थु बे लासै लासै बे मेसिनजों माइ गायग्रा फैबा बेयावबो मानसिया गायनाय नङा बायदिखौ नुहुरो आरो
उ दा जोंनियाव ओरै बांद्राय माबा जेनेबा न'आव जानो थाखायल' सो गायनाय जोंनि गामिनि मानसिफोरा बांसिनानो
औ
बेनि थाखाय बै मेसिनजों गायग्रायाथ' एसे दामाबो गोसा जायो नालाय बेनि थाखाय फैनो फैगोन लासै दिनो होनबाबो एसे टाइम लाबावगोन आरो औ
बिफां गय गायनो हाखर जावग्राबो मा होनो बेखौ ड्रिलिं मेचिन औ आरो नों हाग्रा एवग्राखौ रावबो गोदोनि बायदि सिखा खंखाइजों एव
सिखा खंखाय जोङो औ
बै ग्रास काटार माबाजोंसो एवजोबखासै
औ बिदिनोसै समजों सोलायबाय आरो गासिबो
बिराद सोलायबाय गोदोनि बसतुवानो ओइति पारसेनानो सोलायबाय होनजायो आरो
आरो मा मा सोलायबावगोन फैबाय थानाय समाव नुसिगोन आरो
माबायाबो जौगागासिनो नालाय कान्ट्रियाबो जौगाबासो मानसियाबो जौगाफायो नालाय ओरै
औ औ
आसा डेभेलप कान्ट्रिफोरजोंथ' बहा हानो होमबा बेफोरखौथ' रायलायनानै फोजोबनो हाया जाबाय मालाबा औ मालाबा रायलायबावसै अब्ला सम मोनलायबा
दे
दे
दे जागोन दे हमबा औ लोगो मोनगोन
औ दे